खोना दों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नों कल खालामनाया आंनाव फैयाखैलै।
औ औ जेबो नङा दे अब्ला नोंथां।
औ।
औ।
अब्ला जों दायो मानि सायाव रायज्लायनोसै?
औ जागोन दे नोंथां।
अब्ला जोङो जोङो मोब्लिब बाहायनायनि सायाव रायज्लायनोसै ना अब्ला।
औ जागोन दे नोंथां।
औ अब्ला ओ नोंथाङानो बुंग्रोदो। जों मोब्लिबखौ जों मा मा बिथिङाव जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैयो जेनेबा मोब्लिबा।
औ ओ जोंनि सबसे गोनांसिन होननानै बुंजायो। ओ जेनेबा जोङो फुङाव सिखारनायनिफ्राय मोनायाव उन्दुलां नाइसिम माने जोङो कारेन्टखौनो दैलि माने दैलिग बाहायो आरोना जेनेबा मोब्लिबखौ जोङो दैलिग बाहायो माने गोदो समाव बिदिनो मोखां फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जोङो मोखां सुयोमोन। बे मोखां सुनायाव जोङो माने बां सिनायनो ओ ना बांसिन बाहायो। नाथाय आथि खालाव माने जोङो गोबां रोखोमै आगजुबो बाहायो जेनेबा मेसिन होनो जायखौ जोङो माने जाय
बे मेसिन।
औ दै मेसिन होनो जायखौ म
औ औ औ
औ सिखारनाय लोगो लोगो माने मोखांखौ सुफैयो आरो ना। मोखां सुयो हाथाय मानजियो आरो ना। फुं समाव सिखारनाय लोगो बेनिफ्राय जोङो बांसिनानो माने
गोलोम बोथोर समाव जोङो बांसिनानो मा होननानै बुङो माने मोब्लिबखौ जोङो फांखा इ सि फुलारफोर माने फोर बाहायनो थाखाय जोङो बांसिनानो गोलोम बोथोर समाव माने मोब्लिबखौ नां गौ जायो आरो ना। आरोबाव जोंहा मोब्लिब खौ जोङो माने मोनसेल' खामानियाव नङा माने गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायो जेनेबा जों न'खरावनो सा न'खरखौनो होनबा न'खरावनो होननोसां माने जेनेबा न'खर गिबियावनो खामानिया जाहैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा लाइट हो सोरां होयो गोदो समाव माने बेनि थाखाय जोबोद खस्थ' सहायनांगौ जायोमोन। नाथाय न'खर माने न' न' जेनेबा रुम मोनसेयाव जोङो बाल्ब थरसेजोंनो माने ओ सोरां होनाय माने सक्ति फैयो आरो ना जोङो कारेन्टनिफ्राय ओइ ओ माने गोदो समाव बांसिनानो बाल्ब गोजा बाहायोमोन आरो। आथिखालाव गुफुर बाहायनायनि थाखाय माने जोंहा स्रांसिन जायो आरो ना।
औ औ औ नंगौ।
माने नखर' न' मोनसेयाव माने जोङो गोबां रोखोमै बाहायो जेनेबा जोङो खायफाया माने फ्रेसफोर बाहायो। बा फ्रिजफोर बायो आरोबाव बिदिनो खायफा सुबुंफोरा माने मिक्सार मेसिन बायो।
औ औ।
मटर बाहायो, टिभि बाहायो, ए सि बाहायो बिदिनो बायदि जेनेबा आथिखालाव माने ओ जोङो ओंखाम संग्रा मा होनो गेसबो मोननाय जाबाय आरो ना। जायनि गेजेरजों माने कारेन्टजोंनो जोङो ओंखामखौ संनो हायो आरो ना।
औ औ औ।
मा होन्नानै बुङो? मोब्लिबा माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना। बिदिनो टि भि फोर नायफाव माने कारेन्टनि जोहैसो जोङो नायनो हायो। आरोबाव जोंहा मोब्लिबा बायदियाव बायदि रोखोमाव खामानि होबावो जेनेबा जोङो मबाइलफोर सार्स होनायाव माने गोनांथार जायो माने जोङो खालामो कारेन्टनिफ्राय मोननाय जा सक्ति बि जोङो माने चार्जारनि गेजेरजों मबाइलाव ट्रान्सफार जानानै माने बेटारियाव थाङो आरोना आरोबाव बिदिनो जोंना दङ मानो बेटारि गारि होनो बेटारि गारि होनो जायनि गेजेरजों माने जोङो थांलाय फैलाय खालामनायाव माने जोबोद गोनांथार आरो ना?
औे औ
होननानै बुंजायो माने जोङो जोङो हरसे जेनेबा ओ बिदिनो जोङो हरसे सार्ज होनानै दोनोब्ला माने जोङो बिदिनो फंसे बेटारि गारिखौ माने सालायनो हायो आरोना जायनि गेजेरजों थांलाय फैलाय बा थांलाय फैलाय खालामनायाव जोंहा खरसा खम जायोबा हेफाजाब होदों आरो ना आरो बिदिनो इफोराव ओ दखानफोराव बिदिनो कम्पिउटार दखान होनो जाय माने बेयावहाय माने जों माने मोब्लिबनि गोनां जायो आरो ना। आरोबाव बिदिनो जोंहा हरफोराव माने लाइटफोर सावनोबा माबा माबिफोर साजायनायफोराव लाइटफोर सावनो थाखाय माने जोङो बे ओ मोब्लिबनि गोनांथि जायो आरोना। बिदिनो हाबाफोर हाबा मोनसे हाबा खुङोब्लाबो माने जोङो बे हाबायाव माने नांगौ जानाय मोब्लिबफोर बाहायबा बा सोरां होग्रा माने बाल्बफोर बायदि रोखोम बाहायोब्ला माने जोङो स्रांखौ मोननो हायो आरो ना मोब्लिबनि मोब्लिबा जोंनो माने बिराद माने मदद होबाय होननानै आथिखालाव बुंजायो आरो ना अब्ला नोंथाङा होगोन नामा खि मोब्लिबा जोङो माने मा मोब्लिबा जोङो आरोबाव माबायदि रोखोमनि हेफाजाब होयोबा जोङो माने मानिफ्राय मोननाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हादो नोंथाङा।
औ औ मा होनदोमोनलाय नोंथाङा?
बिदिनो माने मोब्लिबा मोब्लिबा खोनादों ना?
औ औ
मोब्लिबखौ जोङो मोनो बा मारैयाव मा खामानियाव बाहायबावो बिनि सोमोन्दैसे फोरमायदों नोंथाङा।
मोब्लिबखौ मा रोखोमै बाहायो?
औ आरोबाव मानि मा रोखोमै बाहायबावनो हायो जों मोब्लिबखौ? ओ माने मोब्लिबखौ मानिफ्राय मोनो जोङो बेखौ एसे फोरमायदो नोंथाङा?
औ औ औ नोंनो औ ओ ओ नोंथाङाथ' मोब्लिब बाहायनायनि सायाव गासिबोखौनो बुंफ्रामजोब्बायानो होनजासै ओ मोब्लिब बे न'खरनि न'खराव बाहायनायनि अनगायैबो खायसे खामानियाव बाहायनाय खौ जों नुनो मोनबावनाय जायो जेरैबायदि ओ गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोराव जोङो मोब्लिब नोङाबानो बेफोरो सोलिनाय नङा नङा ओमबा? लोगोसेनो जोंनि थाखाय ओ माइ माइरं सौनो थाखाय जे जोङो मिल मिलखौ बाहायनाय जायो आथिखालाव मिल नङाबा जों आ आथिखालाव माइ सौनाया बहुद गोब्राब जाना फैसै गोदोनि समनि बायदि जेनेबा जों वाल गाहेनफ्राव आथिखालाव माइ सौनायखौ जों फ्राय नुबांलिया नङा ओमबा? जों गासिबो बिथिं ओ गासिबो माइफोरखौनो माइआनो होन बा आथिखालाव ओ मागो फोरबो फोरबावबो फिथा सौराइ जा सैबाबो जोङो जेनेबा मा होनो गुन्दै मेसिन ओ फिथाङाव गुन्दै खालामग्रा मेचिनबो आथिखालाव नुनो मोनसै बेफोरबो जोङो लाइन नङाबानो सोलिया नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि जोंनि थांना थानाय ओ बिथिङावनो जेनेबा मोब्लिब बा कारेन्टआ जोबोद एंगारहायै ओ गोनांथि जानानै फैयो
औ
ओ मोब्लिबा जेनेबा मोब्लिब सोरजिनाय होननानै बुङोब्ला जों बारा गोथौयै बुंनोहाला मोब्लिबा जे जों बबेनिफ्राय मोब्लिबखौ जेनेबा प्रडाक्ट खौ जेनेबा दिहुनोबा मोब्लिबा सोरजियो जों ओरैनो मिथिनाय बायदिब्लाथ'ओ मोब्लिब खौ जों गाहायो जेनेबा दै दै बान्दो जेनेबा गिदिर गिदिर बान्दो बेफोरनिफ्राय जोङो मोब्लिब गोहोखौ दिहुननो होननानै ओ खु खोनानो मोन्दों बा जों मेगनजोंबो नुथा नुवाखै दा मोब्लिब खौ जोङो ओ दै जेनेबा बान्दो जेनेबा गिदिर गिदिर बान्दो जेनेबा जोंनियाव दङ जेनेबा हिराकन बान्दो देरिरि दाम बेफोरबायदि बान्दोनि गेजेरजों जेनेबा मोब्लिब खौ दिहुनो बेफोरबायदि होननानैसो जों खोनादों आरोना खिन्थु थारैनो माजों दिहुनो आं बेखौ थारैनो ओ एक्जेक्टलि मोनथिया बा फोरमायनो हानाय नङा
औ
बिदिनो ओ नोंथाङाथ' आरो नो फ्राय बुंखाबायानो जेनेबा न'खराव जेनेबा जोंनि थाखाय मोब्लिबा ओ बेसे गोनांथि दङ बेखौ नोंथाङा फ्राय बुंखाजोब्बायानो होनजासै
औ
औ जोंनि ओ थांना थानाय बेलायाव जेनेबा फुंनिफ्राय लानानै मोना सिम जों मोब्लिबखौ ओ मोनफ्रोमबो समावनो बाहायबाय थानायखौ जों नु-नुखायोनोखा नोंथाङा बेफोर खोथाखौ बुंखाजोब्बायानो दाथ' ओरैनो गोलोम बोथोर गोलोम बोथोरावथ' ओ बहुद ओ ओ मोब्लिबनि गोनांथिया जायो जेनेबा जों बिदिनो गोबां एसिनिफ्राय लानानै फ्रिजनिफ्राय लानानै कुलार फेन एफोरो जोंनि थाखाय मोब्लिब नङाबानो जों बेफोरखौ ओ जेनेबा बेफोर खामानि होआबा बेफोर सोलिया
औ
औ बेजों लोगोसेनो जों मोब्लिब होनोबा जाहैयो जोङो मोब्लिबफोरखौ जोङो ओ कम्पानिफ्राव कम्पानिफ्रावबो कम्पानि सालायनो थाखाय मोब्लिबा बहुद ओ गोनांथिथार होननानै मिथिना मोनानो आरो मोब्लिबखौथ' नोंथाङानो एसे फोरमबावदो मा बिथिङाव मोब्लिबखौ ओ नांबावगौ जायो
औ जागोन दे ओ गिबियाव आरोबाव जोङो माने मोब्लिबखौ आथिखालाव माने गोदो समाव माने ट्रेन होनाय जायखौ माने रेलगारि बेखौ माने गोदो समाव फैयो खैलाजों खारोमोन होननानै मिथि
औ औ गोदो समाव खैलाजों सालायोमोन नामोन
पेट्रल खारो नाथाय पेट्रलजों खारनायजों लोगोसे माने आरोबाव गोदानै माने कारेन्टजों खारग्रा होनो इलेक्ट्रिक ट्रेन होनो आरो ना इलेक्ट्रिक ट्रैन फेन ओंखारबाय जायनि जोहै माने जोङो गोदोनि समाव मानेनाय जायामोन नाथाय इलेकट्रिक ट्रेन होनाय लोगो लोगो माने जोंहा माने दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय माने गोरलै जाबाय आरो जोंहा इलेक्ट्रिक ओरैबायदि मोनसे पावार दंमोन जायहा माने जोबोद गोख्रै गोख्रैयै खारनो हानाय पावार दं होननानै मिथि मोनदों आरो ना माने जोङो दाब दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय माने जोङो बारा गोबाव सम नाङा आरो ना
औ नंगौ
दा जोंङो माने आथिखालाव माने गोरों गोरा सुबुंफ्रा माने डेभेलप मेना बांसिन फैनायनि थाखाय माने जोङो बेखौ इलेकट्रिक कार माबा इलेकट्रिक ट्रेन होनो जायखौ बेखौ जोंङो बानायनाय नुनो मोनबाय आरो नामा माने दाबसिमबो बुंदों गुबुन गोरलै जानाय थाखाय
पेट्रल जों खारग्रा खेनाबो माने इलेकट्रिकनि गोनांथि जायो आरो ना जायनि गेजेराव माने
औ
मबाइलफोरफोर हेफाजाब मोनो आरोना आरोबाव इलेक्ट्रिकजों खारग्रा आथिखालाव माने गारिफोर ओंखारबावबाय होननायखौ जोंङो। खोनानो मोनदों आरोना जायनि जोहै औ पलिउसना माने खम जाहैबाय आरो ना नोंथां
औ औ औ नंगौ बिदिब्ला नोंथां जोंना समावबो जाबाय दोनथ'लाय जासिगोन नामा।
औ अब्ला जाबाय समावबो जाबाय दोनथ'लायसै दे नोंथां
औ दे दे